बाय नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दं?
औ नोंथां आङो दा ओरैनो दं आरो नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो जिरायनाय दं नोंथां। दा आं नोंथांजोंसो जोंनि बर' हारिनि मागो दमासिनि बागै एसे सावरायनो सा सानदोंमोन नोंथांङा सम दोङोब्ला सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथांङा अब्ला जोंनि बर'नि मागो दमासिनि बारै आंनो गुवारै फोरमायना होलांदो दे
औ दा जोंङो मागो दमासि होननानै बुङोब्ला मागो दमासिया जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे रंजाथाइ फोरबो बियो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे एंगारहायै फोरबो बर' हारिनि बे फोरबोखौहाय जोङो आबादखौ गाहाय खालामनानै बे फोरबोखौ माने आबादजों लोब्बा लाखिनानैनो बे खुंनाय जायो आरो जेरै दैज्लां बोथोरनि आबादनि फलखौ न'आव थिसन खांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौहाय जों खुंनाय जायो ओमफाय बे फोरबोखौहाय फुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो बेनिफ्राय बे मोननै दाननि गेजेर समखौ असमिया रावजों दमा एबा दमासिबो बुंनाय जायो आरो बाय दमा हो सोदोबनिफ्राय बर'आव बे फोरबो मुंङा दमासि फैदों। फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनैनो मागो होननानैसो बेफोरबायदि दमासि सोदोबखौ बारा बाहायालासे दायरेख ओ थोंजोंङै जोंना मागो होननानैसो मानसिफ्राहाय बुंङो आरो ओमफ्राय बे मागो फोरबोआवहाय जोंनिया ओ मोसानाय रोजाबनाय बिदिया गोबां जाया जेरै जोंना बैसागु फोरबोआवहाय बांसिन दामग्रा देग्रा मोसानाय बायदि रोजाबनाय बेजों जों रंजा बाजायै फोरबोखौ खुंनाय नुयोब्लाबो जोंनाहाय बे मा-मागो फोरबोआव बांसिन जानाय लोंनायनि गेजेरजों रंजा बा खालामनानै बे फोरबोखौ जोंना खुंनाय जायो आरो। जेरैहाय ओ न'खरनि गामि गामिफोरनि आरो- खायसे आलासि सोद्रोमाफोर- जोंहाय बायदिसिना ओंखाम ओंख्रि बेदर जानाय लोंनाय ओ फिथा- सिथाव लारु सावनाय बायदिसिना जानाय लोंनायनि गेजेरजों रंजा बाजायै फोरबोखौ जोंना खुंनाय जायो आरो। बे पुस दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्थि खालि बयनिबो नखरावनो आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनायखौ जों नुयो ओ गिबियावनो रुवाल गाइहेन एबा दिंखि बाहायनाय जायो। लोगोसे नों गोदान संग्राय खादा आरो सानद्रिखौबो बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थि आरि खालामनाय जायो आरो। लोगोसेनो फिथानि थाखाय बि जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनायखौ जों नुयो। बे खायसे गामि फ्रावहाय माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवनानै गुन्दै देना बेखौनो सौनाय गोरान एबा सौराय फिथर बानायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
मैगंनि सौराइ हमो आरो एवोबो लोगोसेनो हासुं फिथाबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय संक्रान्ति खालि देनानै बे जायनो फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेफोरखौ मानसिफोरा खुगायाव होनाय आगोल जोंना मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो। मानो होनना बुङोब्ला जायनि मोसौै अननायावसो मानसिफ्रा मोनजायो बिसोरनोसो। सिगां गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवाखौ जाहग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सफाय दालि लगाय लथायो होननानै बु। सनो जाहोनाय जाबावो। ओ बेनि अनगायैबो मागोनि मथियै बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ आन। गसाय। आरो थैना थांनाय न'खरफोरनि मानसिफोरनि बे अराव बावग्र'नाय जायो आरो। बे बिनि अखानायै फुंनिफ्रायसो मानसिफोरा बेथ' जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जानो जानाय जायो बा आखाय होनाय जायो मागोनि गिबि सानखालि न'रनि बय बो दुगैस्रां दौस्रां खालामो ओमफ्राय सान ओंखारनाय आगोलनो दैमा बिलोफ्राव दु गैहैयो ओ दुगैयो लोबस्रांहैयो बिनिफ्राय जोंना फोथायनाय दं बर'फोरनावहाय जे दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो दुगैनांगौ दाउखा सिलाफोरा नु ब्ला लायनो बादुला जायो होननानै जोंना बर' हारियाव फोथायनाय दङ आरो ओमफ्राय बे मागो दाननि बा मागो फोरबोनि इदि गुसुआवहाय खखाब मावगुलायनाय दुगैनानै सुबुंफोरा बेलागुराव सायो ओमफ्राय बेहायबो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंबावो जे हारियावहाय बेफोरबायदि अर सायोब्ला लायनो मोरगिया आरो नोरजियाफोरा राखां ङो होननानै फोथायनाय जायो आरो बेनिफ्राय मागो फोरबोनि मोनसेया गो ओ गोनांथार आयदाया जादों बाख्रिनि सोरगिदिं इनजुराव गोबोरखि गोथां लिरसननाय बे हाबा खौ मागिनि गिबि सान एबा फुंबिलिनि सान ओंखारनाय आगोलनो मावनाय जायो आरो बेबायदि खालामनो लायनो बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायो जोंनियाहाय ओमफ्राय बे साननिफ्रायनो बाख्रिनि माइयावहाय अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम जोंनाव बर'फोरनाव गैया आरो ओमफ्राय मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोरावहाय माइ जिगाब खासननायबो नेम बर'फोरनाव दङ ओमफ्राय बेबायदि खालामला लायनो फिथाइ थायो रोङनि बिफांफोराबो फि थाइ थायोनो आरो ओमफ्राय फिथाइ थायखाग्रा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायो जायफोरा ओ फिथाइ थाया बेहाय जुदि बेफोरबायदि खास'ननाय जिगायाव खासननाय नेमखौ खालामोबालायनो फि थाया थायो होननानै फोथायना लायो ओमफ्राय आरो जायफोरावहाय माने फिथाइया थायखायोब्लाबो जुदि बे खासननाय नेमखौ खालामोब्ला लायनो गोबांसिन थायो होननानै बर'फोरा जोंना फोथायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो बाथौ धोरोमारि बर'फोरा दाउला दाउ बोलि बावउना बाथौ गुदियावहाय मागो फोरबोनि मुंथि सिबुन बावो ओमफ्राय गुबुन फारसे जोंना ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरबो थायोना बर'फोरावहाय ब्रह्म धोरोम लानाय बिसोरबो मागोनि फोरबोनि मुंथिहाय मा गोआव एबा मागो पुर्निमायावहाय हुम सावनानै सिबन होयो आरो बे बे बर'फोरनि मागो फोरबोनि गोनांथार आयदाया जादों बेलागुर सावनायानो जेरावहाय सुबुं फोरा ओ उम बि ओ बायदिसि बिदि जिगाबफोरनि आ थालिरनि बिलाइ गोरानफोरखौ बानायनानै बिदिनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बे बेलायाव बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो दा बे जोंनि मोनसे एंगार हायो जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो जोंनि दोरोङारि बे फोरबो आरो जायखौ रंजा बाजायै खुंनाय जायो दा नोंथाङा बेनि अनगायै मायबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां नोंथां आ दा आंनो बे मागो फोरबोनि बारै ओ जोबोरै मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम दा आङो नोंथांनो ओ जोंनि बर' हारिनि ओ जानाय लोंनाय अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां अब्लालाय फोरमायलांदो
औ औ नोंथां ओ जोंनि बे बर' हारिनि जानाय एबा ओंख्रि बे दोरोङारि ओंख्रियानो जाहैबाय अनला बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। दा जोङो अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनलाया मानिफ्राय जायो बेखौ बुंग्रोनांगोन‌। अनला ओंख्रिया जोङो अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो माइरं गुन्दै बेखौ माइरंखौ देनानै गुन्दै खालाम खालामनानै लानाय जागोन जायखौ जोङो अन होननानै बुंनाय जायो। बे बे अननि-अननिफ्रायनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। ओ अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रि संनायनि माखासे नेमखान्थि बोरै सङो अनला ओंख्रिखौ आं नोंथांनो बिनि बारै एसे सुंद'यै फोरमायलांनो। सानदों नोंथाङा खोनासंलांदो। जोङो गिबियाव माइरंखौ जेखि जाया माइरंयानो जा बे बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन। बेनि उनाव दैयाव सोमनायनि उनाव जों बेखौ दै दैनिफ्राय बोखांनानै मोजां दैखौ सरग' होनानै जोङो उवालाव देनानै लागोन नांगौ। नों जोङो उवालाव देयाब्ला जोङो बेखौ माखासे गोनोखोआरि आबजु जेरै ग्राइडार मेसिन होननानै बुङो जोङो बेयावबो अन हिसाबै बानायनानै लानो हायो। जोङो गोदो गोदाय जोङो नाथाय जोङो बांसिनै अनला ओंख्रिखौ ओ उवाल आरो गायहेनजों देनानै सङोबा जोङो बांसिन अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बे उनाव बे अनलाखौ ओ गुन ओ माइरंखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो माखासे संनाय खावनायनि लाहार खालामनाय जायो जेराव जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय थाखाय जोङो सिगाङाव दैखौ गोदौ होनोनानै ला जायो ओ मोनसे खोथाखौ गो-गोसोआव‌-गोसोआव लानांगोन जों अला ओंख्रि सङोबा जोंहा खारदै बे खारदैखौ जोङो गोनांथार ओ अनला ओंख्रि संनायाव बे खारदै गैयाबानो अनला ओंख्रिया नानै बुंजागोन। जोङो खारदैया गोनांथार बिनि थाखायनो जोङो खार दैखौ नांगौ जायो। खारदैनि बारै आं एसे फोरमायलांगोरनोसै बे खारदै बाथ्राया फैबाय नालाय जोंहा आं खारदैनि बारै नोंथांनो एसे फोरमायनि माने जोङो-जोङो अनेख माबानि‌ निफ्राय ओ बेसादनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै जोङो थालिर फस्लाखौ मोजाङै फोराननानै बेखौ बिनि हांगारखौ जोङो लानानै जोङो बेखौ एसे दैजों सरग' होनानै बिनि बिदैखौ जोङो खारदै होननानै बुंनाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ सबाय एबा बेसरनि हांगार सावनायनि हांगार जों बेफोरनिफ्रायबो जों खारदैखौ बानायनाय जायो। दा खारदै बानायनायनि खान्थिया बेनो दा अनला ओंख्रि संनाय। आं बेयाव थांफिननोसै अनला ओंख्रि संनाया जाबाय जोङो दैखौ गोदौ होनोनानै लाग्राय बेनि उनाव जोङो दैखौ गोदौहोनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै जोङो बै अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों लासै लासै बे गोदौनाय दै गुदुाव लासै लासै हरनांगौ आरो खोस्लिखौ जोङो एरबाय थांनांगौ। बेबायदिनो जोङो अनलाखौ संनाय जायो बेजों लोगोसे बे अनला संनायाव जोङो माखासे ओ मस्ला मस्लि बेफोरखौबो फानो हायो नों बे म मस्ला मस्लि हरनाया नोंनि गोसो बायदि नों मा मस्लाखौ हरनो गोसो बेखौनो हरनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो अनलाजों जोङो अनला गोजा बांसिन जानाय जाया अननायजों जों ङो मा मोनसे नङा माबा माबा मोनसे बेसाद होनानै जाफैनाय जायो जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों अमाजों अनलाजों साम'जों आरो अनलाजों आलु अनलाजों टमेट' बिदि आरो अनलाजों मा होनो गोखा होनानै जेरै जोङो सोरबा सोरबा नारजि होयो सोरबा सोरबा थाइबें बिलाइ जोङो बेखौबो हो फानानै जों अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो जाय जेखियानो जाया अनला ओंख्रि संनाया जोंना मोनसे बियो दोरोङारि मानि मोनसे ओ‌ आसार खान्थि बेजोंबो लोब्बा दङ बे अनला ओंख्रिया जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो मोनसे जोंनि बर' हारिनि ओ जुलि जानाय नि नेम जायखौ जों हाथासुनि होनो बे हाथासुनि हाबायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौनो संनाय जायो बे हाथासुनि हाबायाव जोङो अन अनलाजों अनलाजों दाउजों संनानै बे हिनजाव गोदाना हाथायाव लानानै जोङो बे अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौनो जोङो बे हाथासुनि हाबायाव हिनजाव गोदाना राननानै बे गामिनि सुबुंफोरनो जाहोनाय जायो बेबायदि दिनो अनला ओंख्रिया मोनसे जोंनि एंगारनो हायै मोनसे गोनांथार दोरोङा ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो अनला ओंख्रिया जोंहा जानायावबो जोबोरैनो गोथाव जोङो बेखौ बायदि रोखोमै जानो हायो। बेजों लोगोसे अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंहा ओ बियो दोरोङा